हा-हालौ
औ हेलौ
औ खोनादोना नोंथां? औ नै नोंथां दङ नै । जेरायनानै ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङोब्ला नोंथांनियाव आं मनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा अन्नानै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन नोंथां हागोन नों दा दा नोंथाङा मा बाथ्रानि सायाव आंनिफाय उम मोनथिनो लुबैदों?
अ आं दा नोंथांनियाव बेखोनो मिथिनो लुुबैदों जे जोंहा दि ओ मा होनो समाजाव जिखुनु एबा गासैबो समाजाव जोंहा आइजो माहारिखौ लानानै माबायदि साननाय दोङो आरो बा बेनो आइजोफोरा समाज दानायाव माबायदि हेफाजाब होदों आरो आइजोनि समाज दानायाव माबायदि बिफाव लादो बेफोरखो एसे बुंनो हागोन नामा? आरो गोदोनि समाव आइजोफोरखो सोलों थाइ होनाय बेफोरखौबो एसे हायोबा बुंना होदो । नोंथाङा जाखिनि मिथियो ।
औ जागोन दा नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जोंहा जोंनि समाजाव आइजोनि माखासे बिफावफोर बा आइजोनि माखासे ओ समाज दानायाव आइजोनिफ्राय मोननाय माखासे बिफावफोरनि बागै सोंदों नोंथाङा । दा जोङो समाजाव आइजो फोरनि गोनांथिया माबायदि बुंनो थाङोबा नोंथाङा मोनथिखागौ जों समाज दानायाव जोंहा हौवाफोरल' नङा जोंनो नांगौ हौवा हिनजाव गासिखौबो लानानैसो जोंहा मोनसे समाज । जाय समाजाव जोंनो जोंनो जाय समाज खौ गोग्गो खालामनोब्ला जोङो ओ आइजो एबा हौवा माहारि बा आइजो माहारि गासिबो समान जाजोबनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा गोग्गो स्ट्रं जागोन मानो होनोबा जोंहा समाज दानायावहाय आइजो फोरनिबो गोबां गोनांथि मा मानोना जोंहा ओ मा होनो मानसिल' नङा जोंहा मा होनो न'खर न'खर गासै न'खरखौ लानानैसो जोंहा मोनसे समाज । नङा ओमबा नोंथां ।
औ नोंथां
मेनलि जोंहा आइजोफोरा ओ मा होनो न'खरखौ मोजाङै सामलायग्रोनांगोन बिनिफ्रायसो जोंहा समाजनि माखासे फोसाबनाय हाबाफारिफोरखौ बिसोरो मावनो हागोन बा ओ नोंथाङानो मोनथिखागौ जानांगौ जोंहा सासे आइजोआ न'खरखौ मोजाङै सामलायाब्ला बा न'खरनि फारसे मोजां नोजोर होआब्ला जोंहा बिनि ओ होआब्ला जोंहा बै न'खरनि माखासे हौवा हौवाफोराबो उम समाजाव मोजां खालामनो बा समाजखौ फोसाबनो बिसोरहा ओंखारनो हानाय नङा आरो हाया जायो माने दा खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय जोंहाना जोंना दा न'खरनि माखासे मावनाय दांनाय बा न'खरखौ थाल लानाय। न'खरनिनो माखासे ओ जेसेबांखिनि हाबाफारि थायो जोंहा बैफोर हाबाफारिफोरखौ न' ओ मा होनो जोंनि आइजोफोरा बांसिन नोजोर होनाय जायो आरोना।
औ औ
जेरै जों जेन'बा जोंहा जानाय लोंनायनि बिथिङाव गथ' गथाइ गथ' गथाइ फोरोंनाय बा गथ'फोरखौ मा टाइमाव ओ मा खालामनांगौ खामानि फोरोंनाय। बा बिदिनो न'खरफोरनि माखासे जोंहा खामानिफोर थायो बैफोर खामानिफोरखौ गथ' गथायनो बिमा बिमाफोरानो फोरोंलांनाय जायो बेफोरबायदि आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ सा से फरायसा बा गथ'खौ आरोना सासे गथ'खौ ओ सासे गोरों बा मोजां गुन गियान खालामनो थाखाय जोंहा आइजोनि गोनांथिथार आरोना आइजो माहारिनि बा आइजो बिमा आइजोफोरनि गोनांथि जायो मानो होनोबा जोंहा समाज दानो थाखाय सासे गो गोरों बा गियानि सुबुंखौ नांगौ ना नङाहोमबा नोंथां? औ बिदिनो माने जोंङो मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय मा होनो सासे गियान गोनां बा गुन गियान गोनां सुबुंनि गोनांथि जायो दा बेबायदिनो जोंहा दा बेबायदिनो जोंहा ओ बिमा बिफाया सासे गथ' खुुब मोजां ओमफाय उन्दैनिफ्रायनो थाल लाबोनानै फरायसालि थोनहरनानै माखासे गियानफोरखौ बिमाया फोरोंनानै बा बे गथया मा उन्दैनिफ्राय फार्सतावनो माने जोंहा गियान बायदिसिना सोलोङो होनोब्ला बियो बिमानिफ्रायनो सोलोङो आरो बैफोर माखासे आखल गुन गियानफोरखौ दा बिदिनो सासे गथ'आ मोजां बिमानिफ्राय मोजां आखल गियान सोलोंनानै लिरोब्ला बे ओ जोंहा बे गथ'आनो ओ उनाव बा इयुनावहाय गोग्गो समाज दानायाव ओ बिहोमा होगोन बा मा होनो जोंहा गोग्गो समाज दानायाव जोंखौ मदद होगोन आरोना जों बेबायदिनो जों आइजो माहारिनिफ्राय जेनेबा आइजो माहारिफोरखौ जोङो समाज दानायाव ओ गोनां बिबादिखौ जोङो मोनहरो आरो ना औ दा बेबायदिखौनो ओ मा होनो आं नुहुरनायाव बेफोरखौनो नुहुरदों आरो नोंथां दा नोंथाङाबो नोंथांनि नोजोराव बा नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि समाजाव आइजोफोरा माबायदियै न'खर सलायबोदों बा न'खर दाबोदों आरो समाजाव माबायदि बिहोमा होबोदों बैफोरनि बागै आंनोबो नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौ फोरमायना होदो।
औ दा नोंथाङा बेखिनि बुंबाय आंनि मिथिनायाव मोजाङानो जादों आरो मोजांखौ थारखौनो बुंदों नोंथाङा दा आंनि मिथिनायावनो बेबा दिनो आरो जोंहा गोदोनि समखौ बिजिरनानै नायोब्ला आंनि बिन्थि नियाव आरो खोनानो मोननाय बादिब्लाहाय जोंहा सिगांनि समाव गोदो गोदायनि रामायण महाभारतनि समाव जोंहा बेफोर आइजोनि मानसिखौ गोजौ थाखो आव दोननाया मोजांसिन। बा समाजाव बा गासैयावनो आइजोनि मान थाखोआ जौसिम होननानै औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों अ आं नोंथांनो बेखौ नो बुंदोंदि जोंहा गोदो गोदायनि समाव आयजोनि ओ मानसिया गोबां गुबुन जायगायावनो गादब जानायमोनब्लाबो खायफा समाजाव गोजौ मान थाखोनि एबा गोजौ मान सनमान होनानै सिबिजानाय जायोमोन। दा नंगौ आइजोआ मोनसे
मबेला नोंथांनाव बारा बांद्राय नांनाय बायदि मोनदों आङो।
अ बिदि ब्ला एबार खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ औ औ
मोनसे समाजा गोग्गो समाज दानो थाखायब्ला आरो मोनसे न'खरा मोनसे गोग्गो न'खर मोजां लामाजों थांनोब्ला जोंहा गिबियाव आइजोखौ बा आइजोनि बिफावा गाहाय आरो। मानो होनोब्ला जोंहा मोनस से न'खर गाहायै न'खर दानोब्ला जोंहा आइजो माहारि नि खामानिया गोनांथारसिन मानो होनोब्ला जोंहा मोनसे सू न'खराव हौवा माहा हारि एबा बिफा फोरा जोंहा गुबुन जायगायाव थांनानै बा गुबुनाव एबा बाहेरनि खामानिफोरजों बांसिन सिन लोबबा दासोमोन्दो लाख खियो। जायनि जाउनाव जोंहा मोनसे न'खराव गावनि ओ गथ' गथायाइफोरखो मोजाङै सामलायनो थाखाय सम होनो हाया जायो। हौवा माहारिफोरा अब्ला दा बेफोर गथ' ग खौ सामलायनो थाखाय गिबियावनो बिमा माहारिया न'आवनो थाबाय थायो नङा होमबा? बेफो फोर बिमाफोरानो ओमफाय गथ' खन्थाइफोरखो मोजाङै गियान होनो हायो मोजाङै गियान होनायजों लोगोसे बैस गावनि गथ' गथायाइफोरखो माबोरै गोजौ फारसे मोजां लामा जों दिन्थिलांनो हागोन। बिगफोरखौ बिमाफोरा फोरोंनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ
नोंगौ नोंथां
फोरबादिनो गोदोनि समाव जोंहा आंनि खोनानो मोननाय बायदिब्ला आइजोफोरखौ जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव बारा खांहोनो होनाय जायामोन। दा बै फोर साननायफोरा मोनफा-मोनफा गोरोन्थि। बुजिनायमोन आरो बै सुबुंफोरनि। थाखाय ओ खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंहा आइजोफोरखो सोलोंथाइ लायोब्ला गोबां गाज्रि जायोबा आइजोफोरखौ गुबुननि न'खरावसो हरगोन। बा बिलाइ हरखागोन साननानै जों खायफा बिमा बिफाफोरा आइजोफोरखौ फोरोंथायाइ होआलासिनो न'आवनो थाहैनाय जायोमोन संनाय खावनायनि बिथिङाव हाबा हुखा सोलोंनायनि बिथिं। थिङावल' जोंहा बांसिनै ओ थिसोमनाय जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां औ खोनादोंबा नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ औ दा जोंहा गो दान मुगाया सौ फैबाय आरो गोबां सुबुंनि गेजेराव साननाय हनायफोराबो गोबां सोलायबोबाय दा बेबादिनो जोंहा आइजोफोरखौ लानानै बै फोर साननायफोरा गैया जालांनो हमबाय आ रो औ दा जोङो नुनो मोनोसै समाजखौ दानो थाखाय आइजोनि सोलोंथाइ आरो आ सासे आइजोनि आखाइ बा बिफाव लानाया जोबोद गोनांथार होननानै दा बेफोरखो बुजिनानै जोंहा गोबां जायगाफोराव आइजोफोर खौ गोजौ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनायफोरखौबो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां आरो आथिखालाव जोंहा सरखाराबो आइजोफोरखौ गोबां मान सनमान होनो हमबाय आरो आइजोफोरनि थाखायनो गोबां माखासे सुबिदाफोर जोंनि सरखारा जोंनो होयो आरो गोबां गोबां आइजो गिदेरैमा गेदेर दैदेनगिरि फोरबो जोङो समाजाव नुनो मोननाय जाबाय आरो बेफोरो उम औ दा बेफोरबादिनो आइजोफोरनि गोनां थिफोरा समाज दानायाव हेफाजाब होयो होननानै दा जोंहा बाथ्राखौथ' बुंबाबो फोजोबनो हाया नोंथां बेबादिनो गोबां गोबां बिथिङाव जोंहा आइजोनि गोनांथि दङ' आइजो माहारिया समा जाव बेफोरबादिनो समाजनि गोनांथि फोरखौ आरो समाज मोनसेखौ थांना थानायाव मोजाङै मोजां दै देनलांनायाव हेफाजाब होयो। नङा होमब्ला दा नोंथाङाबो जायखिनि बुंदों नंगौ। आं जेरै सानदोमोन बेबायदिखौनो नोंथाङाबो फोरमायबाय आंनो आं गोजोननाय मो बाय आरो नोंथांनिसिमबो जाखिनि सुंद' फोरमायना होबाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांसिमबो दे
औ औ औ औ दे औ औ जागोन दे औ औ